हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों
नोंथां सम दंना नोंथांङा?
औ नोंथां दंङ।
औ अब्ला नोंथांजों आं कल हरनायनि जाहोनानो जादों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों नोंथांखौ
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां आं आयदानि सायाव एसे बुंनानै होनोसै
औ नोंथां
आयदाखौनो लानाय जादों दावबायनायनि सोमोन्दै जोंङो दावबायनायनि सायाव रायज्लायगोन आं नोंथांजों नोंथांङाबो था मिनथिगौ बेखौ फोरमायब्लानो जाबाय आरो आंबो जा मिथिगौ बेखौ फोरमायनोसै
औ बिब्दिब्ला नोंथांङा मा मा बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगा याव दावबायफेरनो मोनखो बेनि सायाव एसे
औ औ औ बिदिथ' आङो एसेबां गोजान गोजान जायगायाव बेदि हारसिंङै थांफेरा खै माने बिदिनो उम
औ
कुल बा कलेज बेफोरजों माने जयै फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे थांफानो मोनदोंमोन दावबायनायनि मुङाव बिदिनो जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोंङो ओ काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव थांदोंमोन मानास हायुङरारि बे हाग्रामायाव थांदोंमोन।
औ औ औ नोंथां खोनादों।
औ बिदिनो जोङो ओ काजिरङा हायुङारि हाग्रामा होनना बुङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेवहाय माने गोबां जिब जुनारफोर मोनो बेवहाय जेरै ओ थसेल' गंगोनां गान्दानि थाखाय बे मुंदांखा होननानै जों मिथिखानाय जायो।
औ औ नोंथां।
काजिरङा हाग्रामाया जेरै थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय मुनदांखा बेवहाय माने जोङो थसे सेल' गंगोनां गान्दाखौ मोननाय जायो नुनो मोनो बे नियन गायैबो जों बेयावहाय गोबां जेरै ओ मैदेर मोसा मुफुर बायदि गाससिबो जिब जुनारफोरखौनो आरो बिदिनो ओ जेरै सनाथि मोख्रा जायखौ बुङो बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै बे जों बेवहाय दावमा दावसा बायदि दाउफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो आरो बेवहाय दावबायनानै जोबोर मोजां नाङो जोङो गासै जिब जुनारफोरखौनो नुयो खोना खोनादों ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों औ।
बिदिनो जोङो हाग्रामा गेजेर गेजेर थांनानै गावनि मेगनजोंनो जे जेरै खाथियावनो थानानै जोङो नुनो मोनो नङाब्लाथ' जोङो खोनायोसोमोन आरो। बे बिदिनो टिभि बा मबाइलफोरावसो जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोङो निजिनो दावबायनानै जोङो नायहैयोब्ला माने जों जोंनि मेगनजोंनो मोजाङै नुयो आरो। आरो बिदिनो मानासखोबो बुंनो थाङोब्ला मानासावबो जोङो बिदिनो गोबां नुनो मोनो मोसा नुयो मैदेर नुयो हालु मानि मोख्रा बायदिसि ना गोबां जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो बेफोरथ' जाबाय जोंनि ओ हायुङारि हाग्रामा हिसा साबै गनायजानाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां जेरै खाथि खालानि जायगा जेरै होननो थाङो ब्ला दा जोंनि जागा जेरै सरलपारा खोनादोंना नोंथां?
औ औ औ नोंथां खोनादों।
औ बे सरलपारा जागाया जोंनि दा गोलोम बोथोरनि थाखाय माने मोनसे मोजां जागा जानानै फैदों मानो होनब्ला ओ बे गोलोम बोथोर बा गरम बोथोराव जोंनि सुबुं
औ
जोङो बेरायनो थाखाय बेवहाय माने गोबाङानो बेहाय माने मोनसे दोनो आरो बेजों लोगोसे बेनि थिखानानै
औ
हाजोफोर थाफायो बे हाजोआव माने बिदिनो बिफां मोजां मोजां बारहावा मोनो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय माने दैमा बेवहाय माने मोनसे ओ लावखार ओंखाम जानाय जायखौ बुङो पिकनिक जानाय। बे माने मोजां आरो नोंथाङाबो बेराय फेरबायना?
औ नोंथां।
नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो आंबो हारसिङै बेफोरबायदि गोजान गोजान जायखौ बेरायफनो मोनाखै नोंथां। बेफोरबायदिनो आंबो स्कुल बा कलेज फोरनिफ्राय बेराय फेरबाय नोंथां। बेफोरबायदिनो शिबसागर, गवाल- पारा बेफोरबायदियाव गोजान जायगा बुङोब्ला- बेफोराव बेरायनो मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
बिबदिब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै।
औ औ फोरमाय नोंथां नोंथाङा जा नुदों बा जा मोन्थिदों बेखौ फोरमायबानो जाबाय।
औ नोंथां शिबसागर बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो नोंथां।
औ मिथिगौ नोंथां।
औ नोंथां बेवहाय रंघर थलाथल घर बेफोरबायदिनो
गोदोनि राजा महाराजाफोरा लुना गालांनाय गोबां बायदि रोखोमनि न'फोरबो दंबावो। बेफोरखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। औ बेफोरबायदिनो जयमति फुख्रि। बेजों लोगोसे औ नोंथां बेजों लोगोसे
जयदल शिबदल मन्दिर बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो
रंघर टला टल घर बेफोर बेफोर न'फोरा बेफोरबायदिनो गोदोनि हाजों बानायनाय। इथाजों लुजानाय नोंथां। औ नोंथां बेफोर- खौनो जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो गोबां बायदि रोखोमनि
औ औ बेफोर माने मोनसे गोदो-गोदायनि महाराजा राजा- फोरनि दिनाव माने लुफुंजानाय जारिमिनारि बेवहाय माने नेरसोनथिफोर दं आरो। ना नोंथां बेवहाय थांबा माने जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो। गोदो माने जेरै मोन माबायदिमोन माबायदि नुयोमोन बेफोरखौ माने मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां। बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो नाथाय समनि आंखालाव गासिखौबोथ' जों बेराय जोबनो बा नायजोबनो हादिया नोंथां औ बेफोरबायदिनो गवाल पारा बुङोब्लाबो बेफोर ओ सुरज' पाहार बुङोब्लाबो बे बायदिनो बियो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां गवालपारा जिल्लानि सिङाव दं बेयो
दहाय हाजो हाजो बेफोरबायदिनो मन्दिर बेफोरबायदिनो पिकनिक जानाय औ नोंथां बेफोरबायदिनो पिक निक जानाय बेफोरबायदि दङ नोंथां बेफोर बेफोरबायदिनो गोबां गोजौ गोजौ हाजो बेफोरबायदि दङ बेफोरखौनो जों नुनो मोनदों नोंथां। बेवहाय बायदि रोखोमनि दावमा दावसाबो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबोथ' जों जोंनि खाथि खालानि दावबायनाय बेफोरबायदिनो जायगा बुङोब्लाथ' जों खाथि खालानि सकि दारागाव बेफोर
औ औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां जेराव जोंनि खा थि ओनसोलावनो दं नालाय बेवहाय जोङो बांसिनानो जेनेबा जोंनि न'खरनि फेमेलि बा न'खरनि सोद्रोमाजों जों बेफोराव माने दावबायहैयो आरो नोंथां बे फोर माने गरम बोथोराव दावबायनायनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां जाय गा होननानै बुंनांगोन जोङो। मानो होनोब्ला बेफोर जायगायाव जोङो थांनानै माने दान्दिसे जोङो माने गावखौनो रंजाहोनो खाबु मोनो आरोना नोंथां। नखरजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरजों लोगो से गावखौबो माने दान्दिसे बेवहाय थांनानै रंजाहैनो हायो आरो जों।
औ औ नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे हाजो-हाला दैमा-दैसा औ बेफोरबायदिनो मिथिंगानि समायना महरखौ नुनानै
औ औ मिथिंगानि समायना नुथाइजों माने जोङो गोसोखौ गोजोन होनो हायो आ
औ औ नोंथां बेफोरबायदि नोंथाङाबोथ' थांफेरबाय नुफेरबायखा ना नोंथां?
औ औ नोंथां खाथि खालाफोराव थांफेरबाय नाथाय गोजानावबाथाय बिदि फेमिलिजों थांफेराखै जेनेबा लोगोफोरजोंबो थांफेरनाय जायाखै बिदिनो स्कुल बा कलेजनिफ्राय थांफेरनाय जादों।
औ औ नोंथां।
नाथाय जोंनि दावबायनायनि औ दावबायनायनि थाखाय दावबायनायनि थाखाय होनोब्लाथ' जोङो बेफोरल' नङा बेफोरनि अनगा जोंहा गोबां गुबुन गु बुन जायगाफोर दङ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जोंनि आसामाव थानाय जायगाखौल' जोङो नुदो बा नुदों होनजायो जेनेबा गुबुन हादोरफोराव थांनानै जोङो मोजाङै बेरायनो मोनाखै बा नुहैयाखै जोङो गुबुन हादोराव माबायदि जायो नाथाय जोङो ओ बेफोरखौ जोङो सम दङब्ला एबा खाबु मोनोब्ला जोङो बेफोरखौ बेरायना लानांगौ बा नायना लानांगौ। नंगौना नोंथां?
हेल' नोंथां औ
खोनादोंना?
खोनादों द नोंथां।
औ औ नोंथां हेल' नोंथां। औ औ नोंथां खोनादों
हाद नो हायो नि अनगायैबो जोंङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायावनो दावबायनानै माने बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो खाबु मोनो बा बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो